औ
औ खोनादों नोंथां थारैनो नोंथाङाबो खोनादोंना आंनिखौ? औ थारायनो खोनादों आंबो। आंनि कल हरनाय जाहोनानै जों दा आबहावानि सायाव एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं सावरायलांनोसै नामा?
औ
औ थारैनो जों आबहावा होनोब्लाथ' जेरै जोङो अक्सिजेन नङाबा जेरै जों थांनानै थानो हाया नङा होमब्ला नोंथां जेरै बिफां लाइफां गैयाब्ला औ जेरै बिफां लाइफां जेरै बिफां लाइफां थानाय खायथियाव जेरै जों थांनानैबो दङ जेरै जों बिफां लाइफां जोबस्रांलांनायमोनब्ला जों ङो थांनानै थानो हानाय नङामोन।
हेल' नोंथां खोनादों ना? औ औ खोनादों नोंथां आंबो खोनादों आरो जेरै जोङो बिफां लाइफां बिफां लाइफाङासो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै दङ नाथाय दानि जुगावथ जेरै बिफां लाइफांफोरखौ ओ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जेरै दान दाननो हमो आरोना जेरै जों बनफोरनि थाखायबो जोबोद खस्थ' जायो नालाय आरो बिफां लाइफांखौ जों हायोब्लाथ जेरै जों दानोनो नाङा बेफोरनि थाखायसो जोङो थांनानै दङ नङा होमब्ला
औ
औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बिफां लाइफाङानो जोंनो जोबोद जोबोद खहा खालामो माने जेरै जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जेरै जोङो फिथाइ सामथायाइबो मोनजानो हायो। यो आरो जेरै जोङो बिफां लाइफां जेरै गुबुन गुबुन ओनसोलाव थाङोब्लाबो जेरै जोङो बिफां लाइफां नङाब्ला जेरै जोङो दसे साया नङाब्लानो जों सानदुं गोसायावबो जेरै जोङो थानो हाया आरो ना।
औ
औ आरो जेरै जोङो साया नङाब्लानो जेरै जोङो जिरायनो दसे जायगा गैयाब्लानो जेरै जोङो ओ मानसिनि देहाया जोबोद लोरबां जायो आरोना जेरै जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा। आरो बुंनो थाङोब्ला गुबुन ओनसोलफोराव जेरै बिफां लाइफांफोरखौ जेरै दाननो हमो आरो जेरै औ जेरै आरोथ जेरै टाउन सहरफोराव जेरै ओ बेफोर जेरै गोबां लेथ्राफोरखौ जों नुनो मोनो आ रोना बेफोरनि थाखायनो मानसिफोरा बेमार आजार जानानै थैनो हमो आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला थ' जेरै बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय नुवा आरोना टाउन सहरफोराव। जोंनि ओनसोलफोरावसो जेरै जोङो एरियाफोराव जेरै जोङो बेफोरखौ साखोन सिखोन ओ साखोन सिखोन थानाय थानायखाय जेरै जोङो थांनानै दङ जेरै जोङो बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामनांगौ आरोना। बिफां थाब्लाबो जेरै जोङो बेफोर औ बे गेसाव गोफनि थाखाय जेरै मानसिफोरा जेरै बेमार आजार जानो हमो आरो जेरै जोङो जेरै जों बिफां लाइफां थाब्लाबो जेरै जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां। औ नोंथां बुंनायाबो थिग ओ गोरोबफ्लेनाय। आरो जोङो आबहावाखौ जों रैखा खालामनाया जों साफ्रोमनिबो बि- बान नङा होमबा नोंथां जों मोनसे मोनसे रायजो ओ मोनसे माबा समाजखौ फोसाबनायाथ' गाज्रि नङा नङा होनबा नोंथां औ थिग थिग खोबो रैखा खालामनाया आबहावाखौबो जोङो गुबुंले खालामिनो थाखाय जोङो रैखा खालामनाया जों साफ्रोमबोनिबो बिबान आरो जों मानसि माहारि नङा होमबा जों मुुलुगाव जों मुलुगाव जों मानसि माहारिया जों गासैखौबो जेरै मावनानै लानो हादों नङा होमबा दिनै जोङो बयनिख्रुइबो बयनिख्रुइबो जोङो गोरोंसिन। दं होनबोला जों मानसि मानसियानो नङा होमबा? दिनै मानसियानो मानसियानो दिनै जोङो गोबां जेनेबा अस्त्र' जेनेबा जायफोरखौ जोङो मानसिनोबो गोनांथि गैया गोनां थि गोनां गासैखौबो जों मानसियानो दिहुननो हाजोबदो नङा होनबा? दिनै जोङो दिनै जोङो बिर खं गाथोन दिनै हाजोंबो खारनाय जों साजोंबो खारनाय जों गासैखौबो जों मानसिया गावगायनो दिहुननानै लाजोबदों। नङा होमबा बैफोरजोंबो जोङो आबहावाया जोंनिया कलकारखाना बिदिनो कम्पानि फेक्ट'रि खुलिनायजोंबो जोंनि गोबां आबहावाया दिनै गुबुंले जानो ह- हमदों आरो नङा होमबा जोङो कम्पानि खौ जोङो जुदि बनायोब्ला जों कम्पानिजों लोगोसे जों बेयाव कम्पानिनि जायगायाव जोङो गोबां बिफां लाइफां बो जों दा माने गायना होनो हाब्ला जोंनि थाखाय मोजां मानोना बियो आबहावा गुबुंले जानायखौ एसेबाबो रैखा होगोन आरो नङा होमबा? जोंनि बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि आसामाव गोबां बिफां दङ जेनेबा जायजों जों अक्सिजेनखौ जोङो मोननो हायो जोंनि आसाम आसाम बायसा रायजो जोंनि नर्थ इस्ट बायसा रायजो जोंनि भारतआवनो गैयाबो जानो हागौ मानोना जोंनि आसामाव गोबां बिफां लाइफां जेनेबा बिफां लाइफाङा गाव हारसिंनो रुज'यो जुदि जों बिफां लाइफांखौ जुदि दाना अब्लाबो जोंहा माने दानाब्लानो जेबो खहा गैया आरो मानोना जोंनियाव गोबां बिफाङानो गाव हारसिंनो रज'योखायसे नङा होमबा? जेरै बेगरजों बिरखार- लांनानैनो बेगरनिफ्रायनो सोमलि बिबारफोराबो रजायो बिदिनो खारं बिफाङाबो दिनै रज'यो नङा होमबा बिदिनो लोगोसे लोगोसे दिनै मा होनना बुंगोन गाम्बारि बिबारफोराबो बेगरनिफ्रायनो फिथाइ मोननानै बेफोरो गोलैलांबाबो बेयो रज'नो हायो नङा होमबा बेफोरखौ जों गायलायलायनो गोनांथिनो गैया। जुदि बिफांखौ जुदि नों गायनो हायाब्ला नों दाननोबो बो नाङा होननाय रखम आरो जेनेबा आसामाव जुदि बिफां दानाबानो फुरा आसामा सोमखोर समायनायै थाबाय थागोन आरो जोङो बिराद बारा गोजोन आबहावायाव दोङो जों बुंनो थांब्ला जोङो
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै दंफां लाइफांजोंनो जेरै ओ जेरै जोंनि न' बांफोराबो हाग्रा जाजोबलांनो ह- हमो आरोना जेरै जोङो औ आरो जेरै बेफोरो ओरैनो रज'यो जेरै खान्थाल बिफां सेमफ्रें बिफांफोरा ओरैनो रज'गारनानै थायो आरोना जेरै
आरो माने जों आसामाव जोङो बिफांखौ दानाबानो जेबो खहा गैया आरो मानोना गाव हार सिंनो रज'ग्रा गोबां बिफां दङ माने जोंनि आसामाव
औ नंगौ थारै
औ बेफोरनि
बुंनो थाङोब्ला जेरै औ टाउन सहराव बांसिन गुबुंलेखो जों नुनो मोनो आरो
औ आबहावानि सायाव बुंब्ला टाउन ओनसोलाव गोबां गुबुंलेया जोंनि थाखाय नुयो आरो जायनि थाखाय टाउन ओनसोलाव गामिनि ओ माने गारिनि जाम बा गारिजों जेनेबा उखुन्दै गनाय गोबां आरो बिदिनो नांगौ रोखोमनि बिफां थाया टाउन ओनसोलाव नङा होमबा जायनि थाखाय जोङो गुबुंले जायो आरो बिसोरो गुबुंले आबहावाजों इसोरो अक्सिजेन मोननानै जेरै नांगौ रोखमनि अ क्सिजेन मोननि थाखायनो बिसोरो गोबां हार्ट स्ट्रक प्रेसार ब्लाड माने जोंनि बे बेमार आजारखौ जायो आरो औ मानोना जोंनि जोंनि देहायाव नांगौ बायबांनि जुदि अक्सिजेन हाबाब्ला जोङो गोबां बेमारजों भुगिनांगौ जायो आरो बेखायनो जोङो फुङाव माइन्ड फ्रेस माने फुंबिलि समाव जोङो जोंनि सारिता पासथानि मोजां अक्सिजेनखौ जोङो लानो हानांगो आरो मानसिफोरा अब्लानो जोंनि देहायाव जेबो गुबुंले जोंनि देहायाव जेबो माने बेमार आजारनिफ्राय जों एसेबाबो रैखा मोनगोन आरो जुदिया
औ मोनगोन थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेफोरनि फारसे जोङो दावबायनो थाङोब्लाबो जों जोबोद खस्थ' मोननानै फैयो आरो जेरै जोङो सायायाव दसेबो जिरायनो मोना जेरै दसेबो थादेर नो मोना जेरै बारहावा जेरै गा गारिनि गेस गनाय बायसिना जों थुुङा गनाय बेफोरनि थाखायनो जोङो एसे बेमार बायदि जानानै फैयो आरो जेरै जों दावबायनि फारसे थाङोब्लाबो जोबोद खस्थ' आरो जेरै जोङो टाउन सहराव थाङोब्ला औ जेरै बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बांसिनबो नुनो मोना आरो
औ
औ
जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जेबो बेफोरनि आबहावानि सायाव बुंनो थांबा जोबोद मोजां जोंनि सयावनो जोबोर सोमखोर बिफां दं हाजो हाला दं खुनु जेनबा जोंनाव आहावानि गुबुंलेनाया बारा जाया आरो जोंनि साइडआव मानोना जोंनि साइडआवहाय कम्पानि बिदिनो फेक्ट'रि गोबां गारि मथरबो सोलिया नङा होमबा जोङो माने गोजान जायगायाव दों जोंनि बे बि टि सि हालामा जोंनियाव आबहावानि खुनु प्रब्लेम गैया आरो बेहाय बेहाय जोंनि लोगोसे जों बिफां लाइफांबो नांगौ रोखोमनि बिफां लाइफां दङ आरो गोबां जोङो मोजां अक्सिजेनखौनो जों बेहाय लानानै थांना थानो हायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवबो बिदिनो कम्पानिफोर बानायबाय नामा नोंथांमोननि साइदयाव हा
औ नोंथां थारैनो बेफोरबायदि गैया गैनायालाय जेरै जोङो बेफोरबायदिनो जेरै आब-आबहावानि सायाव बुङोब्ला बेफोरबायदिनो जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरजोंनो जेरै जों थांना थानाय बायदि जादों आरो जेरै जोङो बेफोरनि थाखायनो जेरै जोङो औ जेरै बेफोरनि सायाव दसे जिरायनो मोनोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बारहावाफोरजोंनो बेफोरबायदिथ' जोंनि साइदआव जेरै बेफोरबायदि कम्पानि खुलिनाय गैया आरोना नोंथां
औ ओ जोंनि साइदआव बिदि मोनसे मोननै दं नाथाय थाब्लाबो जोंनि मोनसे मोननैया जेबो मान एफेक्ट खालामाखै आरो जोंनि सायाव जोंनिथिं आरो नांगौ रोखोमनिबो बिफां लाइफां दं जायनि थाखाय जों गोबां मोजां अक्सिजेनखौनो मोनो आरो जोंनि साइडआवहाय
औ नंगौ आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै बेफोरबायदि कम्पानि गिदिर गैया जेरै फिसा फेनला दखानफोर दङ जेरै दंफां सा या सिंफोराव जेरै दखान होनानै थायो मानसिफोरा। औ बेफोरबायदिनो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला जों हायोब्लाथ जों बिफां लाइफांफोरखौ जों दानोनो नाङा नङा होनबा नों थां आबहावाानि सायाव बुङोब्ला औ बेफोरनि थाखायस जों थांना दं नालाय जेरै जों बेफोरनि थाइजौ बिफां थाइजौफोराबोथ बेफोरबायदिनो मेरला रजगारनानै थाङो जों बेफोरखौ दानफायनासो जायो नङा होन
औ
औ जारसिनि थाखाय जोङो फांसे फांनैखौ जों दानफायनो दांफायनो गोनां जायो। बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरखौ दानफायनो नाङा आरो ना। औ बेफोरनि थाखायसो जों थांनानै दङ आरो जेरै थालिर बिलाइ थालिर बिफांफोराबो जोंनो जोबोद जिब होयो आर
औ नंगौ जोङो गोबां जों गोबां बिफां लाइफाङानो जोंनि थाखाय गोबां बेसेश गोसा नङा होमबा। जोङो फिथाइ सामथायबो मोनजागोन जोंनि थाइजौ बिफांखौ जोङो अक्सिजेनबो जोंनो फिथाइ साम मथाइबो होयो थिग बिदिनो जोंनि गोबां बिफां दङ जेरै जोङो खान्थाल बिफां बिथांमोन बिफाङाफोराबो जोंनो अक्सिजेनबोयो आरो जोंनो नांगौ रखम फिथाइ सामथबो जोंनो जगायनानै होयो नङा होमबा जों फिथाइ साम थाइखौबो जानानै जोङो गोबां देहाखौ जों थाजिम खालामनो हायो। फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो जोङो नां गौ गोबां रोखोमनि जोंनि देहायाव गोनां जानाय निउट्रिसन जायखौ जों एनारजि नङा होमबा बेफोरखौ जों फिथाइ सामथायाइनिफ्रायनो मोनो। औ
ब्लाबो जेरै जोङो फाहार खाथिफ्राव जेरै रानस्राव जायगा आरो ना जेरै बिफां लाइफांफोरा जेरै खामसाब खामसाब जाजोबनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। औ जेरै जों थानो सुखुयै दै गैया थोबसेबो बेफोरबायदि जायो आरो जों गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोबोद खस्थ' आरो जेरै बिफां लाइफां गैया औ जेरै सानदुंल बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो रैखा खालामनांगौब्ला जोङ गासैबो हेफाजाब होलायांगोन नङा होमबा। आबहावा गुबुंले जानाया आबहावा गुबुंले जानाया जों मानसि माहारियानो खालामामो नङा होमबा मिथिंगायाथ जोंखौ खालामदों जों मानसि माहारिया गोबां न' बांफोरखौ बुनानै गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबाय लोगोसे बिफां लाइफां गाया लोगोसे कलकारखाना गोबां जोंनियाव जेनेबा दोङो नङा होमबा कम्पानि फेक्ट'रि थानायनि थाखाय
अब्ला नोंथांजों जोंना समाबो जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोन्ना थाबाय औ गोजोनथाव नोंथां थारैनो।